हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों नैबे समाव मोननैसो बाथ्रा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव बर'फोरनि जि दोरोंखान्थि बादियै ओ इ मोनसे इस सिं न'नि जे न' लुनाय बा इसिं न'नि सायाव जों फंनैसो बा थ्रा सावरायदिनि औ गिबियावनो आं बर'फोरनि जि इसिं न' ओ बिनि बागै फंनैसो सो बाथ्रा बुंग्रोनिसै
औ।
ओ इसिं न'आ जाहैबाय बर'फोरनि मोनसेओ दोरोंखान्थिजों ओ न' लुनायनि मोनसे आदब ओ। जाय न'आव जोङो ओ ओंखाम ओं ख्रि संनाय जायो। जायखौ जोङो आलादायै ओंखाम ओंख्रि संनायनि थाखाय। ओ खथा महरै। ओ राननानै बा गनायनानै लानाय जायो।
औ।
बेबायदि बर'फोरनि। जि दोरोंखान्थिजों सोलिबोबाय थानाय ओ ओंखाम संग्रा न'खौनो जों गुबैयै इसिं न' होननानै मोनथिनाय जायो।
औ औ।
दा बै इसिं न'आव जोङो ओ जोंनि जि बर' न'खराव ओ सोलिनाय जि जानाय लोंनाय माखासे संनाय खावनायनि आगजु ओ बैफोर आगजुफोरखौ खौ बा मुवा नांगौ जानाय ओ संनाय खावनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो इसिं न'आव थुब्रायनानै दोनथुमनानै लानाय जायो‌। जेरै बिदिन्थि महरै जोङो ओ थोरसि लथा बा लाइ लथ'नि बाथ्राखौनो होन ओ बिबदिनो माइरं मैगं थाइगंनि बाथ्राखौनो होन बेफोरबादिनो ओ बनफोरखौबो जोङो ओ ओंखाम संनो थाखाय जिहेथु बर'फोरा ओ दोरोंखान्थिजों अर आरो बननि गेजेरजोंनो दिनैसिमबो ओंखाम सङो बांसिनै बेफोरबायदि मुवाफोरखौ जों ओ इसिं न'आव दोनथुमनानै बा थुुब्रायनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेनि अन नाव जों इसिं न'आव जोंनि जि माखासे मैगं थाइगं जेरै ओ अनला खारै ए बिब्दिनो हाग्रानिफ्राय ओ खनसायनानै जानाय मैगं थाइगंफोर ओंखाम बेफोरबादि जि सानफ्रोमबोनि जाग्रा आदार बैफोर आदारफोरखौ जोङो इसिं न'आव संनाय जायो
औ
औ दा नैबे समाव अब्ला नोंथांनिसिमबो आं मोननैसो बाथ्रा मोनथि लुबैगोन जे नोंथांनिफ्रायबो नोंथाङा बर'फोरनि बेबादि इसिं न'नि जि बाहायनाय बा इसिं न'नि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेसे सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय जोङो इसिं न'आ जादों बर'फोरनि मोनसे संग्रा न' जाय इसिं न'आ जोंनि ओ मोनसे न'ख नखरनि
सा सानजा आरो बे इसिं न'आव जोंहा माइनाव दोननाय जायो औ बे इसिं सिङाव जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सेन्देल सोआ इसिं न'खौ जोंहा गोथारै लाखिनाय जायो। आरो बे इसिं न'खौ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि बर' न'खरफोरा गोबां साखोन सिखोनै लाखियो फुङाव सिखारनानैनो लिर लिरस्रां स्राङैसो बे न'आव हाबनाय जायो बा ओंखाम ओंख्रि सङो संनाय जायो निमाहा होगोन जोंहा ओंखाम संग्रा न'खौ साखोन सिखोन लाखियोब्लासो जोंहा न'आव न'आव गोजोन फैयो बा बेबायदि सानो आरो जे जेब्ला जोंङो ओंखाम संग्रा न'खौ साखोन सिखोन सिखोनै लाखिगोन अब्ला जों ङा जानाय मुवा बेसादफोराव माने ओ गाज्रि बुुस्थुवा माने जायगा मोनोना जोंनि जानाय लोंनायाव जेबो खहा जायिबादि बेबायदि साखोन सिखोन लाखिनाय जायो ओंखाम संग्रा इसिंखौ । ओ जोहा इसिं न'आव ओ नोंथाङा होननाय बायदि गोबां ङ मुवाफोरखौ जोंहा दोननाय जायो । बेयाय दो दोख्ला थागोन साराय थागोन हाथा थागोन आरो बायदिसिना बेफोरबायदिनो खादौ खेरखा संख्रि बान लु हालदै बेबायदि थानाय जायो इसिं न'आव । आरो जोंहा इसिं न'खौ लानानै गोबां फोथायनायब फोरबो दङ । जोंहा इसिं न'आव सि ओ सेन्देल सोयोब्ला ओ हो मोनसे फोथायनाय दङ इसिं न'आव सेन्देल सोयोबा जोंहा उम लोगखिया खारो होननानै फोथायो । बे फोथायनायनि माख खासे जोंहा जाहोनफोरबो दङ जोंहा इसिं न'आव सेन्देल सो सोनाय लोगो लोगोनो जोंहा सेन्देलाव गोबां जोङो सेन्देलजों जों गोबां जायगाखौनो बेरायनानै फैयो नङा होमबा? बे सेडेलजों लोगोसे जोंहा गोबां बेक्टेरियाफोर फैफायो जायज जोंनि इसिं न'आव हाबनानै थायो बेवहाय नो जोङो माबा मोनसे मुवा खौ जुदि दोनफ्लाङोबा बे सेन्देल गानाय जायगायाव दोनफ्लाङोबा जोंहा बेजों जोंहा देहानि खहाबो जानो हागौ बेबायदि साननाय थायो । ओ ओं बेखायनो जोङो। सोनो होआ आरो आरो। इसिं न'आव जोंहा। जिथु माइनाव दोननाय जायो नालाय बेखायनोबो सोनाय जाया आरो जोंहा। इसिंनि दरखंआव जोंहा। माहोनो। माने बेवहाय ओ दरजायाव। जोंहा इसिं नखो। सिगांनि समावहाय जों। सोया बेरा होनाय माने। हाजों लिरनानै गोबोरखि होनानै जोंहा गोबोरखिजों लिरनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेक्टेरि माखासे बेक्टेरियाफोरा थैयो जायनि गेजेरजों माने
औ।
जि बारा जोंहा जोंनि इसिं नआव हाबनो हायै बायदि। आरो। जोंहा इसिं नआव अर दाब थायो अर सुनो थाखाय। बे अर दाबावनो जोंहा। ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो।
औ।
जोंहा इसिं इसिं नखौ लानानै आरो उम। आरो इसिं इसिं नआव जोंहा माखासे होनो लागा मैगंफोरखौ जावैनो थाखाय दोननाय जा बेगरफोर जोंहा बेखौ उखुमाव खाथाब खाथाबना दोननाय जायो आरो इसिं। नि थोरिनि जायो दोरोङारि महरैब्ला जोंहा। थुरिजोंसो जोंहा इसिं न बानायनाय जायो। ओ जोंहा बेवहाय जिथुनिखि जोंहा फोनो लानाय मैगंनि बेगरफोर जोलै बेगर बेफोराव उखुन्दै नाङोबाथाय बेवहाय थानाय एम्फौफोरा जोंहा ओ थैयो एब्ला माने एम्फ गाज्रि जानो चान्स थाया आरो। बेखायनो जोंहा बेयावहाय खुन्दै नांनाय जायगायाव जोंहा बे बेगरखौ जोंहा खादाव खादाव दोनना दोननाय जायो। ओ नोंथाङाबो आरो सिंनि फारसे बुंबावनो हागोन नामा फंनैसो।
हागोन औ नोंथाङा जेरैबायादि बुंदों आं जोंनि ओ बरनि जि दोरोङारि इसिं न बे इसिं नआ सा सानजा खनाथिं ए लुजानाय मोनसे न थारैनो बेयो सैथो आरो जों बे इसिं नखौ दोरोङारि खान्थि बायदियै जों नो जि आखाइजोंनो लुनाय जि जोंनि ओ जि दोरों गियान ओ जि आखाइशिल्प बानायनाय बा आखाइशिल्पनि जि दोरों गियान बे गियानजों जों उखुमफोरखौ ओ नारा एबा थोरिनि-नि लुनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ जि इसिं न'नि जे बेरा बा इसिं न'नि जि जेव बा ओ खुन्थाफोरखौबो जों मिथिंगानिफ्राय मोन नाय माखासे बिफां लाय फां ओ औवा बेफोरनि फ्राय बानायनाय जायो। ओ थारैनो बेफोर सैथो । आरो बेजोंनो लोगोसे इसिं न'आव जे जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि नेमखान्थि बायदियै सेन्देल ओ जि सोयैनि बाथ्रा बेबो थारैनो सैथो जों दोरोङारि ओ जि फोथायनाय बादियै जों बर' सा बां मिथिंगायारि गोहोनि सायाव फोथायबोदों। गुबैयै बैफोर बांनि मिथिंगायारि गोहो बा बां मिथिंगायारि गोहोनि सायाव फोथायनानैनो बर'फोरा इसिं न'आव ओ मोनसे ओ फोथायनाय लाखि खिबोदों बा फुजा होनायखौ जों नुबोदों जायखौ जोङो माइनाव होननानै बुंनाय जायो। न'खरनि माइनाव बै माइनावखौ सिबिनाय आ दा गोथ थौयै फोथायनाय बा बै माइनावखौ जों गोथारै लाखि खिनायनि जि आदर्श बा थांखिजोंनो जों इसिं न'आव ओ सेन्देल सोनाय जाया। आरो बेजोंनो लोगोसे ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो जों इसिं न'आव ओ सेन्देलजों जोङो जिहेथु गोबां जायगा बेरायनानै फैयो ओ जायनि गेजेरजों जों बै सेन्देलजों जों गोबां मोजां गाज्रि गेसाव गोफोन बिबदिनो गाज्रि मैला थानाय जायगाफोरावबो जों थांफ्लांबायोब्ला बैफोर सेन्देलजों उनाव जोङो इसिं न'आव हाबफैयोब्ला बैफोर ओ जि सेन जों गादलानाय जायगा बा गानाय जायगाफोराव जोंनि सेन्देलाव बाबथाबनानै फैनाय माखा खासे ओ जि बिजानु मुवाफोर बैफोर ओ एम्फौ एनला बा बिजानु जि जिउसाफोरा ओ जोंनि जि जाग्रा आदारफोराव बारदेरनो हागौ ओ बारदेरो होननानै बुङोब्ला जों जेरै जोंनि जाग्रा आदार बा जोंनि संनाय खावनायनि जि लाइ लथर बेफोरखौनो जों ओ जाय जायगायाव जों सेन्देलजों गादोंमोन बै जायगायाव जों दोनफ्लाङोबा बेवहाय बासथाबनानै थांनो हागौ आरो बेजोंनो लोगोसे ओ ओ माखासे थाम्फै बा एम्फौ एनलाफोरनि जे ओ बिनिफ्राय बैसि बानाय बिरनाय ओ मान बायनायफोरनि गेजेर जोंबो ओ जोंनि जे माखासे लइ लथर ओ जानाय लोंनायाव ओ जि बिजानुफोरा बारदेरनो हा जायनि गेजेर जों जोंनि देहाया ख खहाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जों इसिं न'आव सेन्देल सोनाय जाया ओ बेनिखायनो जों इसिं न' खौ ओ जेब्लायबो बर'फोरा साखोन सिखोनै ओ जि ओ गोसो गोथारजों ओ इसिं न'खौ ओ जेब्लबो ओ साब फायै लाखिनाया ओ जोंनि थांखि आरो बेयो जोंनि गोदो गोदाय समनि सोलिबोबाय थानाय मोनसे दोरों ओ बेनिखायनो ओ बर'फोरनि गेजेराव इसिं न'आ खोब मोनसे ओ मख'जाथाव आरो सावरायजाथाव मोनसे आयदा होननानै आं सानो ओ इसिं न'नि जि बाहायनाय आरो इसिं न'नि गोनांथिखौ जों बर'फोरा खोब ओ गोसो होबोदों आरो ओंखायनो ओ गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो बर'फोरनि मोनफ्रोमबो नखर बैफोर न'खर ख'रफोराव ओ गंफा गंफा ओ सा आरो सानजा खनाथिं ओ गंसेब्लाबो ए इसिं न' थाथारानायखौ जों नुनो मोनो। ओम बिब्दिब्ला ओ नैबे समाव जों जोंनि जे इसिं न'नि सायाव ओ जि फंनैसो बाथ्रा सावरायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। खोनादों ना?